हेल'
औ नोंथां
खोनादों?
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों
फ्रिना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
ओ नोंथांजों दायो ओ नारजिजों अमाजों बोरैजाय सङो बिनि खोथा रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओम नारजिजों अमाजों संनो होनोब्ला जोङो नारजिखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो फाथो मैगंखौ सिनायोना? फाथो मैगंखौहाय फाथो मैगंखौहाय खानानै आरामनो बिलाइखौ खानानै साफ्फानो सान्दुङावहाय आरामनो फोराननानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय फोराननानै आराम साननै सानथाम गोबाव एसे गोबाव फोरानना लानायनि उनावहाय ओम बेखौहाय जोङो नारजि महर महरै दिहुननांगोन जेरै नारजि फाथोआ रानब्लासो नारजि जागोन नालाय बेखौ फोरानना लानानै उनावहाय जोङो नारजि ओंख्रि संनो जेब्ला जोङो नार्जि ओंख्रि संगोन अब्ला जोङो नारजिखौ बे फोरानना लानाय राननानै थानाय फाथोखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन मानोना बिनि गोखाया खारनायनि एसा मैलाफोरा खारनायनि आरो जोङो बेखौहाय एसे गोबाव सोमनानै दुइ घन्टासो तिन घन्टासो सोमनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय साफ्फानो सुनानै लानांगोन दै मोजां साफा सुनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ एसे रुगारनांगोन रुगारनायनि उनावहाय जोङो जोङो अमा बेदरखौ होगोन जेब्ला अमा बेदरखौहाय जोङो एसे एवनानै लाग्रोखाबाय सिगाङावनो लाखांनायनि उनावहाय अमा बेदरखौ आरामनो थावजों पियास आरि होनानै आरामनो एसे मोननाय बायदि मोजाङै एवफ्रामनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बेखौहाय खांनानै दोनथ'बाय बिनि उनावहाय जोङो नारजिखौ खारैजों एसे मोजांनो ओ एवनानै एबा मोजांनो दै होनानै साफानो बेखौहाय गोबाव संनांगोन एक घन्टा सो आरामनो मोजांनो रूयजासिम खारै मोजां नांजासिम होनानै जोङो बेखौहाय आराम रुइग्रो होना लानायनि उनावहाय जोङो बे खौ सागंजों सानानै होनांगोन, सागंजों सानायनि उनावहाय बियो आरामनो जेब्ला गेब्लेयो अब्ला बांद्राय लाव लावबो खालामनाङा बांद्राय लाथाबो खालामनाङा बेखौ जखानि दै होनानै आरामनो बानायना लानांगोन। जाजानाय बायदि गोथाव जानाय बायदि।जोङो बेखौ आरामदै एसे मोजांनो होनानै आरामनो माबानानै उनावहाय जेब्ला नारजि बे सानाया मोजाङै गेब्लेजोबो अब्लाहाय जोङो अमा बेदर एवनानै दोनखानायखौ जोङो बे नारजियाव होनानै होनांगोन।होखांनायनि उनावहाय होखांनाय नारजिखौ मोननायनि उनाव होखांनायनि अमा बेदरखौ होनायनि उनावहाय जोङो बे खौ एसे गोबावनो खोबहाब खोबहाब संनायनि उनावहाय बेखौहाय जोङो साखिनायनो हागोन एबा मोजाङै संख्रिफोरा नांगोना नाङाखै बेखौ मोजाङै जोङो साखिनानै आरामनो खोबहाब खोबहाब दोननानै संनायनि उनाव हाय साखिनानै संख्रि बानलु मोजाङै नांनायनि उनावहाय बेवहाय जोङो गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया होनांगोन मोदोमनायनि थाखाय बांसिन टेस्टि जानायनि थाखाय आरो जोङो बेखौ जेब्ला जानोसै जोंथ' जानो नारजि ओंख्रिखौ बुहुद गोथाव मोनो नङा होमबा?
औ औ
गोथाव मोनो।ओमफफ्राय बेखौ आरामनो जानोथ' गोथाव मोनखायो बयबो जानो लुबैखायो ओ आरामनो बेखौ आराम जानायनि उनावहाय जोङो बेखौ साननै सानथाम दोननानैबो जानो हायो बेथ' खारैजों संनाय बुस्थु थाबैनो सेवनानै थाङा ना नारजि ओंख्रिया बुंनो थाङोब्ला थाब गाज्रि जाया बेखौ जोङो आरामनो गोबाव दोननानैबो जानो हायो। सानै सानथाम दोननानैबो जानो हायो जों खायफा ओंख्रिखौ सानै सानथाम दोननानै जानो हाया नाथाय नारजि ओंख्रिखौ जों गोबाव दोननानै जानो हायो आ रो बेयो बर' हारिनि थाखाय ट्रेडिसनेल नारजि ओंख्रिया बुंनो थाङोब्ला आरो जोङो नारजि ओंख्रिखौ दायो गोबां दखान हटेलफोराव मोननो थाङो आजिखालि बर' हारि रिनि मोनसे बेयो बाख्नायथाव ओंख्रि। आरो बेखौ जानानै जोंहा बयनिबो उदैया बुङो गोजोनो। बांसिन मानसियानो नारजि ओंख्रि होनब्ला बुहुद जानो लुबैयो आरो खोनानाय नारजि ओंख्रि संदों होननाय खोनानाय लोगो लोगो बयबो जोंहानोबो एसे हर एसे हर होनानै बिलायलायनानै रानलायनानै जानाय जायो माने बेखौहाय। आरो नार्जि ओंख्रि संबा एसेल' संनाय जाया बुरजायानो संनाय जायो नोंथाङा दायो नोङो बोरै सङो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नारजि ओंख्रिखौ?
औ औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा जेरै बुंदों दा जो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फाथो मैगंखौ जोङो फोग्रोनानै लानाय जायो। ओ जोङो बे थ' ओ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ बुङोबा फाथो मैगंखौ जोङो फाननोबो हायो नालाय बिनिखायनो जोङो मोसौ मोसौजों बा ट्रेक्टरफोरजों जों दब्लायसे एवनानै जोङो बेखौहाय बेगरखौहाय फोनाय जायो आरोना ओ बिनि उनावहाय ओ जोङो बिनि उनावहाय बेखौ फोखांनायनि उ नाव जेब्ला जोङो जा जानाय जायो अब्ला जोङो बे बिजौखौ फार्स्टनिखौ जोङो फाननोबो हायो। फाननोबो हायो बा जानो ओ बिजौखौ एवनानैबो जाग्रोनो हायो आरो।
औ
ओ बिनि उनावहाय जेब्ला बे बिफांङा बोरायगोन बा बिजौआ बांद्राय ओंखारगोन अब्ला जोंङो बे खौ खानानै फोराननाय जायो आरो सान्दुं गोसायावहाय ओ सान्दुं गोसायावबाथाय जोंङो साननै सानथामखौ नांखागौ जोंनो। फाथो मेगंङा राननो थाखाय ओ बिनि बिनिफ्राय जोंङो फाथो मैगंखौ राननो थाखाय सानै सनथाम जुदि फाथो मेगंआ जुदि रानोबा जोंङो बेखौ बथायावा माबा मोनसे से साफा जायगाआव ओ जेबो जाथे नेथ्रा नाङि थाखाय जोंङों बे खौ खाथुमना दोननाय जायो।
औ
बिनि उना उनावहाय जेरै नोंथांङा नारजिजों अमा संनाय ओ फोरमायदों बे बेफोर बायदिनो थिग आंङों मोनै रोखोमनि संनानै जायो, ओ मोनसेयानो जा मोनसेयानो जाहैबाय ओ दोलो संनाय होनो बेखौ नारजि दोलो,
औ औ
फाथो मैगंखौ जोंङो ओ गामलाफोराव बा दोफोरावहाय जोंङो बेखौ सोमहाबनानै दोनो आरो जाहाथे बिनि गोसोम खालारा ओंखारो बा बिनि गोखाया एसे खम जानायनि ओ बिनि उनावहाय बेखौ सों सोमनायनि उनावहाय जोंङो अमा बेदर होयोबा अमाखौ मोजांनो थाव सेरनानै फियास बानलु सामब्राम गुफुर देनानै जोंङो बेखौ मोजां ओ एवनानै ओ दै एसे होनानै बेदरखौ फोमोननानै लाग्रो लाग्रोखायो आंङो ओ बिनि उनावहाय बेदरा जुदि मोनोबाथाय अब्ला बे नारजिखौ एसे आंङो खारै होनानै ओ बेखौहाय दै होनानै एसे रुग्रोनाय बायदि खालामो आरोना ओ बिनि बिनि उनावहाय बे सागंजों साना होनानै जेब्ला बे मेगंङा गेब्लेगोन अब्ला आंङो बे बेदर एवखाना दोननाय रेडि खालामना दोननायखौ होनानै होयो आरो ओ बिनि उनावहाय आरो मोनसे रोखोमनि संनो हायो ओ जेरै दा ओ साराय गुदुंङाव बा ओ ओंखाम संनाय डाखोनफोराव होनानै बेखौ नारजिखौ होनानै आंङो सिग्लिनानै लायो, लायो सिग्लिना सिग्लिना लानानै बिनिफ्राय ओ जा बेदर बा ना गोरानफोरजोंबो संनानै जानो हायो आरो आं ना गोरानजों बांसिन गोथाव मोनो बिदै फुदुंनानै, बिनि उनाव बिहाय आंङो बिदैखौ फुदुंनानै लानानैहाय ओ बेखौहाय ओ ना फोरबाथाय एसे मोजां एवनानै आंङो बेखौहाय ओ जि नारजि सिग्लि ना दोननाय बेखौ होनानै दै होनानै फोमोनो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव होनो थांङोबा आलुफोरजोंबो खोब जानायखौ नुनो मोनो,
औ।
आलुफोरजों जाब्लाबो गोथाव होननानै खोनानो मोनदों आरो आंङो गावबो संनानै जादोंमोन आरो नारजि ओंख्रि होनबाथ' गुबुन हारिया सिगां जायामोन दानि जुगावहाय गुबुन हारिफोरखौबो बर' हारिनिफ्राय जानाय लोंनायखौ गासिखौबो सोलोंनायखौ नुनो मोनो, नो
औ
ओ बिनिखायनो ओ दानि उम आङो जा सङो बेखौ नोंथांजों फोरमायबाय
उम
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि ओ समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
औ।
ओ बिदिब्ला नोंथांजों नारजि ओंख्रि संनायखौ सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ।
ओ दोनथ'लायनोसै बिदिब्ला नोंथ
औ दे औ